हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथां? हेल औ औ खोनादों नों नोंथां खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां औ औ खुलुमबाय।
औ नोंथां फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
औ औ गो औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथांजों एसे दंफां लाइफांनि बागै सावराय जागोन ना नोंथां?
औ नोंथां औ
औ दंफां लाइफांखौ माबायदि गायनाया साबसिन नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मा मा होनांगौ? बेहाय अब्लाना मोजां जाबोयो बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंथां दंफां लाइफांनि थाखाय दंफां लाइफांखौ फार्स्टआवनो जों किसुमान न'निफ्रायबो टरेक्ट खालामो किसुमान हाथाइनिबो बायो दानियााथ' आजिखालि न'आवथ' थयारि थयारि खालामनाया खमानो जाबाय हाथाइनिफ्रायनो बांसिन बायनाय जायो नोंथां
औ औ औ बांसिन बायनाय
किसुमान गाम्बारि फुलि गायनाय जायो बे गाम्बारि फुलिखौ गायनाय जाबा बला जेबला जोङो हाखौ एसे गुदै गुरै नरम खालामना लांजोब बेनि जा इखौ बायमान गोसो गोबोरखि हासारबो जायो। किसुमान आरो
औ बोरमानि औ बोरमानि खिखौबो होजायोदां नोंथां
खि हासार एसे होब मा जिं जिं जायो दंफाङा एसे आहार मोन औ दंफाङा एसे हासार मोनो हासार मोनबोला एसे गेबब्लाबब्ला जायो औ जिब मोनो बोलोखौ मोनो सक्तिखो बे दंफं लाइफां गायबा फार्स्टआवनो जों बेरा बेरा गोनांथि जायो।
औ औ बोरमा मोसौ औ बोरमा मोसौ जागोन होननानै बेबायदि औ औ औ औ औ औ
औ औ औ मा मा मा मा मुं मिथिगौ नोंथां बुंनो हागोन नामा दंफां लाइफां औ औ
सिगुन दंफं दं ओमफाय इफिसतार दं हन्दं
औ औ औ
फोरबायदिनोब बायदि बायदि गो ओ दंफांनि मुं दं थाइजौ दंफां दं बोग्रि दंफां औ दं बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन दंफांबो दं बिभिनद बिभिन बेफोरबायदिनो आबाद मावनाय जायो बेफोरखौबो हास हासारनाय जायो बेफोरखौबो बेफोरबायदिनो गायजायो सेम बेरा होग्रोनांगौ आबाद खालामनो बहथ जोथोन दैबो होनाय नांगौ गेजेर गेजेर
औ दै होब्ला मोजां औ औ सिब मोनो। दै होब्ला औ औ औ औ
मोजांसिन साबसिन जाया आरो दै होबाय औ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो गायोना गुबुन दस्रा बायदि गायो।
औ बेबायदिनो गायनाय जायो आरो ना नोंथां औ औ बुंगोन बुंगोन नोंथां बेबायदिनो गायनाय जायो जोंनावबो बे बेबायदिनो दंफां ओ गाम्बारि दंफां ओ ओ। बैग्रि दंफां बेबायदिनो ओ औवा फोरबो गा यो बेबायदि दिनो ओम गा ओ सिगुन दंफां
औ नोंथां।
दिनो फाख्रि दंफांफोरबो बेबायदिनो थायो आरो गुबुन गुबुन दंफां दङ। अ बेफोरखौ खौ गायनो थाखाय फुलि नांगौ जोंनो हयथ'बा बेगरफोराबो जायो बेफ बेगरफोरखौबो ओय फिथाइनि बेगरा फाङाव जे थानाय फिथाइनि बेगरफोरा बेबायदिनो सिरिनानै सिरिनानै फुलि जा होयो आरोना बेख
औ नोंथां
अ फुलि जानाय खौ बेबायदिनो गायनाय जायो आरो फुलिखौ गायोब्ला साबसिन जायो थाबनो माने देरो आरोना थाब देरो फुलिखौ गायोब्ला ओ खलम बो होनाय जायो आरो बेबायदिनो खायफ फा खलमबो होयो खलम होबा थाब जौवो औ औ मोजां जायो फिथाइ सामथाय नि थाखाय मोजां जायो ओ दंफां लाइफांनि थाखाय बेफ बायदिनो फुलिफोरखौ गायनानै लाबोना मोजांसिन जायो आरोना नोंथां ओ बेगरफोरा माने थाबनो थाबनो फैनो हाया माने थाबनो उथिखांनो हाया आरोना नोंथां औ औ हाफोरा मोजां जानांगोन औ औ हाफोरा मो मोजां जानांगोन हास हासार गोनां जानांगोन बेबायदिनो ओ मोसौनि खि ओ बोरमानि खि बेबायदि बिदिनो होनाय जायो हासारफोर आरो बायनानै लाबोनाय हास हासारफोरबो लाबो बेबायदिनो हासार होयोब्ला माने मोजांसि सिन जायो आरो होनना नोंथां साबसिन जायो औ औ बेबायदिनो होनाय जायो खायफाया ओ बेबायदिनो हाल एवनानैबो गायो आरोना खायफाया फिथाइ सामथाइफोरखौ बेबायदिनो मोजाङै थों होननानै बेबायदि दिनो हाल एवनानैबो गायो जेरै जुखाम जु खाम फोरखौबो बेबायदिनो हाल एवनानै गायोना नोंथां औ औ औ बेबायदिनो हाल एवनानै गायो जुखामफोरखौ औ औ औ औ गायनाय जायो बेबायदिनो मोजां
जायो नामा नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना मोजांसिन जायो औ थालिर दं जेन'बा फिथाइ सामथायनि दैखौ ओ
औ औ फिथाइ सामथायाथ बेबायदिनो ओ लिटिखु लिसु बे ओ लिसु लिटुखु बेफोरखौथ' खलम होब्ला मोजां सोंजायो आरोना हासार गोनां फोराव गायनांगो आरो ओ बे फि बेनि फिथाइ फोराव औ औ औ थाब जायो बेफोरो जेनेबा हासार मोनोब्ला औ औ थाब जायो बेफोर जेरै नारें खमला फोराबो मोजां जायो आरोना बे दिनो दैबो होनांगोन लोगोसे दै होब्लाबो मोजांसिन जायो जिब मोनोना नोंथां औ-औ-औ औ-औ-औ-औ औ जिब मोनो बेबायदिनो मोजां जायो आरो ना बेबायदि हासारफोरखौ हो ब्ला मोजांसिन जायो फिथाइफोराबो साफा साफा जाबोयो साइस्थ' जाबोयो फिथाइफोरा जानो थानोबो मोजां थाइजौफोराबो बेबायदिनो आरोना गोथां थाइजौआबोथ' औ बेगरनिफ्रायबो जायो बेफोर बेबायदिनो बेगरनिफ्राय फुलि जायो नालाय बेबायदिनो गायनाय जायो फुलिया गायबा मोजांसिन जायो आरोना खलमबो होनो हायो औ औ औ बेगरनि फ्रायसो जायो बांसिनानो औ औ खलम होनाया जासिनो आरोना नों नोंथां थाबनो फिथाइ थायो फिथाइ फिथाइ लानो ओ फिथाइनि महर मोनो औ औ
कलम होनाय जेब्ला जों खलम होगोन बे कलमनि होबोला माबायदि हो होनाया मा साबसिन सिन जायो
अ बेबायदि क खलम होनायाव औ दंफां दानायाव औ औ औ ओइ बे मोसौनि मोसौनि हासारखौ होनांगौ आरो मोसौनि खिखौ बेबायदिनो गोबोरखौ मोसौनि गोबोरखौ ओ गिसि खौ ज जेनेबा जिस्रिफोराव जेनेबा जि फोराव बेबायदिनो लानानै औ खाथेनानै दोननाय जायो आरोना गोबाव समसिम खाथेना दोननाय जायो बे खौ आ सप्ताथामसो लायो खोमा बेयो सफ्ताथाम सो लानानै बेयो मोजां जाबोयो बेखौ दाननानै लाबोनानै बेबायदिनो गायनाय जायो आरोना नोंथां अब्लाना खलम होनाया बांद्राय गोजौबो जाया आरोना नों बे खलम होनाय बिफांफोरा औ औ एसे गाहायावनो थायो थाबनो फिथाइ थाहैनो नागिरो बेबायदिया औ औ औ औ बेगरफोरनिया औ औ औ औ औ दस्राफोराथ' बेबायदिनो बेगरनिफ्रायबो जायो आरो फुलिफोरखौबो गाय फैयार नालाय मोजां जायो खलम मोनाया एसे औ नोंसोरनि ओनसोलावलाय माबायदि खालामनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
बेफोरबायदियानो नोंथां औ बेफोरबायदिनो किसुमान फिथाइ थाखाय फामथायाइ थाखाय दंफां फुलिखौ न'आवनो बनायो खिसुमान खिमान आजिखालि नार्स सारिमोनो नालाय नोंथां बे नार्सारिनिफाय बायनाय जायो बाप प्रायभाखोनो न'फोरावथ' खम थागोन। गनायो नोंथां बेफोरबायदिनो बोग्रि हक लिसि हक जाम हक बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन दं। फन दोङो नालाय नोंथां फिथ
औ दं दङ दङ
इदि सेमफो सेमफ्रें नारेंखमला सेमफ्रें दं थायजौ दं बेफोरबायदिनो आ-आनारस दं बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन दंफां आलदा आलदा दं।
औ आफेल बिफाङाथ' जायाना नोंथां नोंसोरनि ओनसोलाव?
नोंथां आफेल बोन्थाङाथ' जाबां मा या बेफोर जाबाय काश्मीरनि थाखायसो। जोंनिथिं हाफोराबो इसे हामबा नुनाय औ गुबुन गुबुन जागायावसो जायो नोंथां औ औ जोंनियाव जितु लकेल जागा। बेफोर थाइजौ जायो थाइजौ जायो बैग्रि जायो। यो
औ
आनारस जायो बायदि रोखम बायदि लिसु जायो। बिदि था-थालिर जायो।
औ औ औ लि ओ सोरहा‌ बैग्रिखौ माबायदि बैग्रि बिफांखौ माबायदि गायनायास
औ नोंथां बैग्रि बिफांखौ कलम होननाय नार्सारियाव मोनो। नोंथां खलम होनाया बांसिन साबसिन जायो गाहायावनो थायो।
औ औ औ समं ओ साबसिन जायो।
किमान हेवग्रोना हेवग्रोना लायो। बे हेवग्रोनोद जागायाव हासारबो होना होयौ औ बेखौ हासार सासार होनाहो जेब्ला इखौ गायनो रेदि जायोब बेखौ खिसुमान सिलार सिलारबो गायो सुमाना जानो थाखायबो गायो। किसुमाना आरो बागाननि थाखायबो गायो नों
औ जायो औ बे औ औ बागान बानायनाय फानो आरोना नोंना औ बाजारफोराव लनाय जायो औ औ बाजारफोराव औ औ औ औ बेसे बेसेनफोरा बेसेसो नों नोंथां बे बैग्रिनिया
औ नोंथां बे बेसेनफोराथ किसुमान आरो बोगि् लाना बोग्रि नोंथां किसुमान बोग्रिया सेरसे फोर नो आसि थाखा मोनो किसुमान एकस' खौ एक्स' फोरबो मोननाय जायो नोंथां
औ हासार गोनांनिया गिदिर गिदिर जायो आरो ना नोंथां?
औ नोंथां बोग्रिलाना बोग्रि औ बोग्रि बोग्रिलाना बोग्रि गिदिर जायो बेफोरबायदिनो बायदि बायदि बो ग्रि दोङो नालाय नोंथां। फिसा जाद दों गोदोर जाद दों बेफोरबायदि बहुत बिलाथि बैग्रि दों बेफोरनो बायदि रुम बायदि बैग्रि दं
औ औ औ
गलाफोराव बेफोरबायदिनो किस मोन बोग्रि लाना बैग्रि बेखौ फाननाय जाहैदों औ बेनि रां दखाननि थाखाय
औ आं औ नोंथां आंगुरफोराबो थायो नामा नोंथां नोंसोरनि इनसोलाव? आंगुरफोर दं नामा नोंथां?
आंगुरफोरा दं गायो किसुमान किसुमान गायो जोंनिथिंबो गायो आंगुरफोरा जोंनि आसामाव कमानो जायो
औ औ नोंथां औ अ औ औ अ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? मा औ थासखौ माबायदि गायो नोंथां? बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ थासनि बिखय लकेल थास ना गुबुन थास?
औ गुबुन थासबाबो जागोन बेबायदिनो औ नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि गायो मा थास गायो बा दा दैज्लां बोथोर ना? आ नोंथां। औ दा दैज्लां बोथोराव माबायदि थास'खौ गायो औ औ।
आसु थास' गायो माइलि थास' गायो।
औ औ मा बायदि गायनाय जायो नोंथां?
औ नोंथां थास'नि बिखय बेखौ थास' गायोब्ला जेब्ला जों हालेव खाना‌ लाग्रोना जायो नोंथां हालेवनानै लाग्रोनांगौ हालिवना लाग्रोना जोंङो बेखौ हालेवखांना हालेव लानाने बे थास बिधानखौ जों खोब फार्स्टआव हाथायावबो बायो किसुमान न'निबो बिदान थायो नोंथां नोंथां।
हाथाव औ औ बिथन थायो बेनि खर'खौ हासनाय जायो खोमा ना नोंथां थास'नि खर'खौ औ औ खायफाया औ औ गथा गथायैनो औ औ औ औ औ।
जों गायनाय प्रटेकसन खालामो हालेवगोरना लानानै बेखौ हाखौ गुरै खालामनाय जायो नोंथां फासथाव बेखौ गुरै खामखांनायनि उनाव जेब्ला जों हासार सासार होना कमप्लिट जाखांजोबबाय। औ नोंथां हासार सासार कमप्लिट जाखांनायनि उनाव बेखौ किसुमान नांगोल आन्थुरदोबो बोयो।
औ खायफाया औ औ खदालनि सिलार औ बेखौ फबनानै लायो आरोना नोंथां? थास'खौ गाय
औ नोंथां औ खलायो। हुखांनायनि उनाव नोंथां अलट्रेटिप फखांजोबनाय जानायाव उनाव किसन बेसर साख्लि किसुमान नाथ
औ औ नारा जिगाबबो होजायोदां नोंथां? औ जिगाब फोना होनांगौ औ औ। औ बेसेसो औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना बेसेसो सम लायो बेखौ ओ रज'नो थाखाबाय थास'आ रज'नो थाखाय बेसे